ओ नो
खोनाबाद औ
ओ आं नोंथांनो हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांनाव सम दंना?
दङ सम दङ आंहा
ओ जाय आयदानि सायाव आं नोंथांखौ रायज्लायनो थाखाय आं कल खालामनाय जादों बे आय दायानो जाबाय ओ जोंनि आबाद मावनाय जों मा मा ओ आदब खान्थिफोरजोंहाय आबाद माव नाय जायो आरो जों मा मा आबाद मावो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन दा जोङो आबाद मावनायनि सिगां दानि मुगायाव आबाद मावनोब्ला जोङो एसे आबादनि सोमोन्दै एबा आबाद मावनायनि सोमोन्दै जोङो गियान बुथुमनानै लाग्रो नाया गाहाम मानो होनोब्ला सु सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंनो आबादनि एबा जानो थाखाय जोंनो माइरं माइ आ बादनि जोबोद गोनांथि जानानै फैदों नांगौनि बारा जोङो मोनसे जायगानिफ्राय एबा सिगां खोन्दोआव खोनानाय बायदिब्ला जोङो बिगासे हायाव बा मन स्नि मन बेफोरबायदिल' जोङो माइ मोननो थाङोमोन नाथाय आथिखालावहाय ओ लेबाव बानायनाय जोङो माखासे जेरै लानानै जोङो बिगासेयावनो जि मन जिसे जिनै माब्लाबा जिबा मनसिम जों दिहुन दिहुनो हादों आरो बेफोर गासैखौबो दिहुननो हानायनि‌ जाहोनाव दङ जोंनाव गोनोखोआरिनि सोमोन्दै एबा गोनोखोआरि आदबजोंहाय माबोरै आबाद मावनांगौ? बिनि गियान थानाय बिनि बादैबो जोङो आथिखालाव बाजाराव मोननो थाङो जे माखासे ओ हाइब्रिद मुंनि एबा लेबावहाय जों लेबाव बानायजानाय माखासे जोलै एबा बेगरफोर मोननो थाङो बेफोर जोलैफोरा जोंनि रे गुलार एबा गोदोनि समाव बाहायबाय थानाय बेगरनिख्रुइ बांसिन सिन गुन गोनां आरो बेफोर जोलै एबा बेगरफोरा खम समनि गेजेराव आरो एम्फौ जायालासिनो बियो ओ गोबां जोंनो नांगौनि बारा ओ फिथाइ सामथाइ होयो ओ बिदिन्थि हिसाबै जोङो थाइबें फिथाइ जों बेखौ बुंनो हायो। गोदोनि समाव जों जा मोनबोनाय थाइबें फिथाइ बिनि ओ देरथायाबो फिसा आरो बेजों लोगोसे बेनो फिथाइ थायनो थाखाय ओ गोबां समनि गोनांथि जायो।
औ
लोगोसेनो बिनि देरथायाबो फिसा जायो। आरो बेहा ओ जेनाखि फिथाइ थायहोनो हानाय बे गोहो आबो नांगौ गौ रोखोम जोंनि दानि बायदि नांगौ रोखोमै होनो हाया दा बे खौ ओ सोलायनो थाखाय जोङो दिनैहाय हाथाय बाजाराव माखासे ओ हाइब्रिद मुङै मिथिजानाय बेगर मोननोसो थाङो बे बेगराहाय जोंनो खम समनि गेजेरावनो गोबां फिथाइ थायनानै होयो आरो नांगौनि बारा बेहा ओ देरथायबो होयो। बेबायदिनो जोङो मा खासे नांगौ बेसादफोरखौ सुफुंनो हायो थाइबेंल' नङा गोबां बेगरफोरानो आथिखालाव मडिफाइ एबा जेनिकेलि मडिफाइ खालामजानाय जायखौनाखि जों बिनि दि एन ए आव सोलाय सोल' खालामनानै बेखौ बांसिनैहाय शओ फिथाइ थायहोनो लोगोसे एम्फौ जानो हायै बायदि खा-खानायाव बानायनाय जायो लेबाव बानायनाय जायो। दा जोङो ओ आबाद मावनोब्ला बेफोर बेगरनि सोमोन्दै मिथिनायजों लोगोसे बोथोरखौबो मिथिनाया जोबोद गाहाम मानोना बेफोर बेगरफोरा बोथोरजोंसो सोनारनानै ब ओ जोङो आबाद मावनो हायो गोजां बोथोर बोथोरनि बेगरखौ जोङो गोलोम बोथोराव गायोबा जानाय नङा बेफोरबायदिनो जोङो बबे खोन्दोनि फ्राय बबे खोन्दोसिम जोङो बे बेगरखौ गायनांगौ एबा आबाद मावनांगौ आरो बेखौहाय माबायदियै जोथोन लानांगौ बेसेबां हासार होनांगौ आरो माबायदि महर लानायाव बबे मुलिखौ होनांगौ माब्लाबा समावहाय मोस्रोम सोबो बे बेरे सोबो बे समावहाय बबे मुलिखौ होनांगौ आरो देरख'नो हाया हाया जायोब्ला बबे भिटामिनखौ बिसोरनो होनांगौ जों बेफोरनि फारसे गाहामै ओ गियान बुथुम लांनानै लाग्रोनाया मोजां दा आथिखालाव जों नुनो मोनो नो से ओ गुबुन हारिफोरा बर'नि अनगायै गुबुन हारिफोरा खम समनि गेजेरावनो बुरजा बुरजा आबाद मावनानै लाबोयो बिथांमोना हाखौहाय एसेबो जिरायनो सम होआ जे मोनसे आबाद मावखांनायनि उनावनो ग्रोब आरोबाव गुबुन मोनसे आबाद मावनानै मावफिनबावो दा बिथांमोननि बेफोरबायदि मावनो हानायनि जाहोना जाहैबाय बबे आबादखौ मावनांगौ आरो बेसे गोबावसिम बेखौहाय जोङो बिनिफ्राय फिथाइ मोननो हागोन एबा बियो जोंनो आइ होबाय थागोन बिनि सोमोन्दै मोजाङैनो गियान दङ जेरैहाय जुखाम आबाद मावनाय जुखाम आबाद मावखांनाय लोगो लोगो बिथांमोनाहाय फाथो आबाद मावो फाथो आबाद मावखांनायनि उनावहाय बिथांमोनहा माइ आबाद मावफिनो बेफोरबायदि बिथांमोनहा हाखौ जिरायनो सम होआ आरोखि दा बिथांमोना गासै बेफोरखौ ओ मावनो हानाय नि जाहोना जाहैबाय बे ओ बोथोरजों लोगोसे बिगियानारि ओ रोंगौथि एबा गियान बेजों दा बिथांमोनाहाय गोदोनि बायदि नि ओ मोसौ मोसाजों हाल एवलिया दानि गोनोखोआरि मेचिन एबा ट्रेक्टर बेफोरजोंसो हालेवसै आरो माइ गायनाय समावबो बिथांमोना मानसिखौ बाहायदिया बिथांमोना मेसिनजोंनो हालि ओ माइ गायो आरो हानाय समावबो बिथांमोना मेचिन मेचिनजोंनो हायो आरो मारा होनाय बाव होनाय बेफोरबो गासिबो मेचनजों बेफोरनि जाहोनावनो बिथांमोननि आबाद मावनायनि जेनाखि ओ गोख्रैथि बियो गाहामैनो मोजां जानानै थांदों आरो बेजों लोगोसेनो बिथांमोनहा माखासे ओ लांलाय लाबोनायनि सुबिदा बेफोरो गोरलैयैनो जादों दा गोदोनि समावहाय जोङो नुनो मोनोमोन माइखौ हाखांनायनि उनाव दुब्लिनिफ्राय बावखाजों मुथा खायै खायै लाबोनाय आरो न' खाथिनि बबेबा मोनसे मोनसे लांदां जायगा एबा खलसिलाफोरावहाय बेखौहाय मोसौजों मारा होनाय जायोमोन मारा होखांनायनि उनावहाय बिनि मैलाफोरखौ होखारनो थाखाय बाव होनाय जायोमोन नाथाय बिथांमोना आथिखालाव बेफोरबायदि बिदि खालामलिया बिथांमोमा गोनोखोआरि आदबजोंनो बेखौ मोननाय जायो दा नोंथाङा बेफोरनि सायाव आरो माबाफोर बुंनो गोसो दङब्ला बुंनो हागोन दे
औ नोंथां ओ नोंथाङा आबाद मावनायनि बा गोनोखो गोखोआरि आदबजों आबाद मावनायनि सोमोन्दै बुंलांबाय दा आंबो आ जों आबाद मा मा आबाद मावोबा आ दैज्लां मेसें बोथोराव जों मा आबाद मावो बे सोमोन्दै आं नोंथांने एसे फोरमायदो
औ औ
आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो आबादखौनो जोंनि ओ गाहाय राहा होननानै जोंहा साननानै लानाय जायो आ बयनिबो न'खर न'खर बा गामि ओनसोलफोराव जों बांसिन बांसिन आबाद मावनायखौनो नुनो मोननाय जायो दा बे थिग बेबायदिनो आबादफोरखौहाय जोङो दैज्लां बोथोराव आ आरो मेसें बोथोराव मावनाय माखासे आला दा आलादा आबादफोर दङ जेरै दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा गुबै आबाद हिसाबै जोंहा माइखौनो हमनाय जायो जेरै माइ आबाद मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा फाथो आबाद थास' आबाद आरो जेरै मै दं हारिनि आबाद हिसाबै जोंहा मोननो थाङो जोगोनार, खुमब्रा, मैथा बैफोर आबादफोरखौहाय जोंहा दैज्लां बो थोराव मावनाय जायो आरो मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा बेसर देमसि, गुजिथेल जेरै म टर बा कफि लाफ, लाइ, लाफा, मुला बैसोरखौहाय जोङो मेसें बोथोराव मावनाय जायो दा मेसें बोथोराव मावनाय आबाद जेखिनि बेसरफोर बैसोर आबादफोरखौ जोंहा जम आबाद होननानैबो बुंनाय जायो जुम आबादफोरखौहाय जोङो जायगा जोलाय सिलाय गोरान जायगा बा एसे हाग्रा ओनसोलफोराव जोंहा बांसिन आ मावनायफोरखौ नुनाय जायो नोंथां थिग बेबादिनो गोदोनि दिनावहाय जोंहा आ माखासे आ जेरैहाय जोङो नांगोल जुंगालफोरजोंहाय आबाद मावनायखौ नुबोनो मोननाय जादोंमोन नाथाय आथिखाल समाव जोङो मोसौ नांगालफोरजों आबाद मावनायखौ जोंहा बांद्राय नुनो थांबांलिया। जोंनि सुबुं सोदोमस्रिया जौगाबोनायजों लोगोसे गोदान गोदान बिगियानारि आदब खान्थि फोर जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै जायखौ नोंथाङा फोरमायलांदों जेरै ओनसोलावहाय जोंहा मेसिन ट्रेक्टरफोरजोंहाय जोङो हालेवनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो दा जोंङो जुदि ट्रेक्टरफोरजों ओ एवनानै आबाद मावोब्ला जोंहा खम समनि बेसे ओ समावनो गोबांथार बिगा एवखांनो हायो दा नांगोलफोरजों जुदि एवोब्ला जों बिगासे हाखौनो जोङो फुंसेयाव बा सानसेयाव एवखांनो हायाबो जानो हागौ नाथाय ट्रेक्टर मेसिनफोरजों एवोब्ला जोंहा सानसेयावनो गोबां थार बिगाखौ जोङो एवनो हायो थिग बेबायदिनि थाखायनो जोंहा खम समनि गेजेराव एवखांनो हानाय जेरै ट्रेक्टर मेसिनखौनो जों आथिखालाव बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो। थेवब्लाबो जायगा जायगा लायै जायगा गामि ओनसोलफोरावहाय माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा बांसिनै मोसौ नांगालफोरजों जों एवनायखौ आथिखाल समावबो जोङो जायगा लायै जायगा नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा खायफा खायफा जायगायाव जों मेसें बो थोरावबो मावनायखौ नुनो मोननाय जायो नाथाय जोंनि आथिख जोंनि जायगायावहाय जों बांसिन दैज्लां बोथोराव जों मावनाय जायो दा माइ आबाद होननानै बुङोब्ला गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ आबादाबो जायो जेरै आसु थु माय आबाद ओरै माइब्रा जोसा माइसालि रन्जित रन्जना बैफोर माइ गुबुन गुबुन रोखोमनि माइफोरखौहाय जों नुनो मोनो। दा गोदोनि दिनावहाय जों बांसिन आसु माइ माइसालि माइखौ जों गायनाय नुनो मोनोमोन। नाथाय जों आथिखाल समावहाय आसु बेखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोन-मोनबांलिया। बांसिन जोङो ओ रनजित माइखौसो मोननो थाङो। गोदोनि दिनावहाय माइसालिफोर माइ गायनायनि जाहोनावबो एसे। ओ खम बिबांनि ओ माइखौहाय जों मोननो थाङोमोन। नाथाय आथिखाल समाव रनजित माइ फैनायनि उनावसो जोङो गोबां। गोबां बिबांनि माइखौहाय जोङो ओ मोनफैनो हानायखौ जों नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो जोंनो नांगौ ओ जोलै। जायखौ जोङो माइज्लि होननानै बुंनाय जायो ओ बे माइ। ज्लिखौहाय जोङो फाथो बस्थाफ्रावहाय सोनानै बा खायफाया थिं एबा थौ-थौफोरावहाय। सोना दोननानै बेखौ। साननै, सानथाम सोना दोननानै गाजा बेरहरनाय जायो। गाजा बेरहोखांनायनि उनावहाय जोंहा बेखौ फोनो थाखाय जोङो खोथिया थिलि सायख'नो। गोनां जायो बे खोथिया थिलि फोरखौहाय जोङो ओ फिनथाम फिनब्रैसो जों एवनानै ला। बिनि उनावहाय जोंहा जेब्ला फोनायनि सम जागोन अब्ला जों बेखौहाय खादाफोराव लानानै। ओ खायफाया फोनाय समावहाय। बे खोथिया थिलियाव दै सोनानै फैयो बा खायफाया ओ गोरानावनो फोनाय जायो। ओ बेबायदिनो गावबागाव राहा बायदि फोनाय जायो बिदिनो फोखांनाय। नि उनावहाय जोंहा माइ गायनो थाखाय। बे खिनि दुब्लि बै दुब्लिखौहाय जोंहा एवनानै लाग्रोनांगोन। गोदोनि दिनाव'सो जोंहा दहाय होननाय बायदि ओ नांगोल, जुंगालजोंनो एवनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल स। माव जोङो ओ ट्रेक्टरजों जों एवनायखौ नुनो मोनो। दा थिग बिबादिनो। ओ हालेवनायनि गिबि खेब हालेवनायखौ जोंहा खारहायनाय होननानै बुङो। ओ खारायखांनायनि उनावहाय जोङो ओ आलिफोरखौ दाननानै होनाय जायो। जाहाते जोंनि दुब्लियाव बा आलियाव थानाय माखासे हाग्राफ्रा ओ गैया जायो बेनि थाखाय। दा जों खदालजों। आलि दाननानै होनाय जायो दा माइ आबाद मावनाय समाव जोंहा दैया जोबोरैनो गोनां दै थायोब्लासो। जोङो माइ आबादखौ मावनो हायो दै गैयाब्ला जों मावनो हाया। थिग बेबायदिनो जोंहा नैथि खेब ओ हालेवनायखौ जोंहा सामार होनाय होननानै बुंनाय जायो। सामार होखांनायनि उनावहाय जोङो दैखौ। ओ गोबां थुबलै जों सोनानै दोननांगौ जाहाते जोंनि।
ओ हाग्रा बंग्राफ्रा सेवलाङो आरो हाया गुरै जायो हाया गुरै जाब्लासो जोङो ‌। ओ हाब्रु दोलो-दोलो जाबासो जों माइखौ। जिहेतु जों गायनो हागोन बेनि थाखायनो जोङो दैखौ सोनानै। सोनानै होनो गोनां जायो बिनि उनावहाय जोंहा थामथि खेब हालेबावनाय जायो जायखौ जोङो ओ। ओ। बर' होनाय होननानै बुंनाय जायो बेबायदिनो जोङो ओ हालेवनानै माइ आबादफोरखौहाय मावनाय। जायो।